औ
हेलौ ओ गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय
ओमफ्राय जोङो दिनै जोंनि बर' समाज दा सोलिबाय थानाय गोदोनि आरो दानि ओमफ्राय माबायदि जेंना जोंनि बर' समाजा जुजिगासिनो बेखौसे सायाव एसे नोजोर होनानै जोङोखिय सावरायनोसै ना मा बुङो आंनि नोजोराव जोंनि बर' समाज दा दारमानि जोबोद मा दङो जेरैबायदि मोनसे स्ट्रं हालोदाव जानांगो बेखौ आं नुनो थाङा आरोखि नुनो थाङा आवगायाव स्ट्रं मोनसे माबाया गैया आवगायनिखौ एसे मोजां जादोंबाबो दाबो साफिसियन थोजासे नङा बायदि नाङै जिहेथु दा नोंथाङा एसे नोजोर बा गम मोनगोन दाखालि नोंथांमोननि गामियावबो जानो हागौ मेट्रिक होदोंमोन फरायसा जादोंमोन ना मेट्रिकआव गोबां फरायसाफोरानो फेल खालामदो एबार गोबां फरायसा बेनो मोनसे फोरमान जे जोंनि फरायसाफोरा बेसेबां सांग्रां बा जोंनि गारजेनफोरा बेसेबां सांग्रां बेबो मोनसे बे उदाहरन जे दुइ सारि लाख फरायसाफोरा हरखि होदोंमोन बेनिनो दुइ लाख दुइ लाखनिबा एसे खमबा एसे बारा फरायसाफोरानो फेल गोलैदों जोंबां गाज्रि जादों
माने ओरैबायदि आरो मा माखासे फरायसाफ्रा स्ट्रंबाबो माने हानाय फरायसाफोराबो माने थालांजोबदों आर ना हस्टेलफ्राव दोननायफ्राबो माबाफ्राबो फरायनायफ्राव मोजां थेवबाबो थालांजोबदों मानि थाखाय बे बे माने एसे गोनो गोथो थासारियाव दं आरो आङो मोजां मोजां सिथु बहुद दुखु मोनदों आरो
जेरैबायदि मोननांगो मोनासै
औ बायादि मोननांगौ मोनाखै माने जायबायदि फरायसाफ्रा गोदोनिफ्रायनो फरायबोनानै फरायबोनानै माने फास फार्स्ट सेकेणड बेफोरबायायदियाव फरायबोदों थेवबाबो ओमफाय मिथ्रिकआव आरो थांसो
उम
खायफा खायफा बिमा बिफाफ्राथ' आरो बेफोरबायदिखौ नोजोरबो होखाया ओमफ्राय खायफा नोजोर होसायावबो बेफोरबायदिया जादों आरो बे दा सोलिबाय थानाय सम उम
ओमफ्राय रैबो मोनसे जों सानजायो माने जों समाजनि जेंना रायलायदों नालाय बेखायनो बेखौ आं दाजाब देरनोसै
ओं
सोलोंथाइनि जि आन्जादनि माबा सिस्टेम बा आनजादनि मोनसे जि मा होनना मोन कनसेप्ट बे आनजानदनि कनसेबा थांनाय नैरोजा नैजिसे नैजिनै मायथाइनिफ्राय ओ ओरैबायदि जाहैदों जाहैबाय माने आवगायाव नों मखासथ' लाबानो परेखा लिरनो हायोमोन नाथाय नाथाय सोलायना होदों जाहैबाय मा नैरोजा नैजिसे नैजिनै बा नैजिथाम बेखनिफ्राय जे नों खोथखो गाव फरायनानै बुजिनांगोन अब्लासो लिरनो हागोन
ओं
बिदि जानायाव गथ'फोरा मोनसे आ मोनसे साइदथिजों गिदिंबाय थानाय साखाया उल्था फारसे गिदिंनो हायोबा जेरै खस्थ' मोनो बिदि मोनसे बे बायदि नाङो एखनबा मोनसे उदाहरन हिसाबै आनजादाव सोंदो जाहैबाय जे नोङो मोनसे गलायाव थांदो दखानाव थांदो थांनाय उनाव नोङो आं मोजां मोनसे मा दरखारि जिनिस बायनो थांनाय न' लुनायनिबा रद बायनो थाङो माबा मोनसै ओमफ्राय नोंनि आखाया केस फैसा गैया नोगोद इसानावल' गैया खिन्थु नोंनो मा खालामबाय ओ नोङो सेक लिरना होनायदों दख दखानिनो बे दखानिया आं सेक लाखिया आं चेक लाखिया होनना बुंबाय बेनिफ्राय कुइसन सोंदो जाहैबाय मा होनोमबा मा खालामामानिबाय बे बायग्राया मा खालामनानै मा खालामनानै बायग्राया बे माबाखौ जिनिसखौ बायना लाबोगोन दा बेनाव केस गैया बेनिफ्राय बे सेगखौलाय सेग बेखौबो लाया नों होमबा मा खालामबा बियो माबागोन बेयाव गथ'फोरा कनफिउस एनसारा मोनसे मोननै थायाना कनसेप्ट पेसाव एन्सारा मोन मा एन्सारखौबा एगजामिनारफोरा लाइक खालामगोन बहाय बिदियाव गथ'फोरा उ गथ'फोरा गोनो गोथो जानानै नुङाखौबो नंगौ नंगौ नङा होफ्लांबोनानै बिदि बे जाबाय सोलोंथाइनि खोथा जोंनि समाजनि फ्राय लोगो से लोगोसे आरो सानथ्र'हायै जोंहा जेंना दोङो बेनि गेजेरावनो मोनसे जेंना जेंनाया जाबाय रांखानथिनि जेंना
औ
बिनिसायाव नोथाङा मा बुंनो लुबैयो
रांखानथियासो आसोल नालाय रांखानथि नि सायावसो सोनारो
उम
ओमफ्राय ओरैबायदि जालांबाय गामि समाजफ्राव माने बिमा बिफाफ्रा बांद्राय बेफोरबायदि फरायसाफोर थाबाबो
उम
बाङा जोंथिंथ' बहुद माने बिदिनो आरोना फरायनाय गथ'बो थाबाबो फरायनाय गथ'खौबो गारनानै गावसोरनि लोंनाय जानायावसो गोदोसोनानै थायो
उम उम उम नंगौ
बिदि दङो आरो जोंनियावनो जोंनिजोंथ' बे बिदि बां द्राय फरायनाय मानसिफोरबो गैया नालाय ओमफाय समाज फोसाबग्राफ्राबो बांद्राय हाबफैथवा माने हाबफैनानै बेफोरबायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि फराय बेफोरखौ बुंफैया
उम उम उम
एसे एनै माने हाबनांगौ आरो बिसोरबो बबे जायगा अबे गामि अबे जायगायाव बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै दङ फरायसाफ्रा माबायदि हालोदाव दङ बेफोरखौ सोंफैनायानो जाला माने सिगांनि जोंनि समफ्रावथ' आंबो बेलेगनिफ्रायसो बेलेगावसो फरायोमोन नालाय
उम उम
थानाय जायगायाव माने बेफोरबायदिखौ उदिस लायोमोन आरो गोदोहाय जेरै एबसुफोर बायदिनो आफादफोरा ओमफ्राय दा माने खम जालाङो बाय
दा खोथाखौ बुंनोबो बोरैबा खोथाया सैथो मार सैथो आ माने जिबायदि बिबान लायोमोन आवगायाव जिबायदि गोसो गुदुङै बिथां समाजारि मावथिफोरा खामानि मावोमोन दा बिदि मावला मेन खोथाया मावला होनबानो नोंथाङाबो बुजियो। खायसेया खोथाखौ नैयाव बुंनो हानाय नङा। माने बेखिनि माबाया बे मोनसे फाखन बा मोनसे हावा बै लोगिरिफोरनि हावा बा बुरखाय जानाय बा मोनसे जबरदस्थि मोनसे माबायाव बिथांमोना राहा गैसेे जानानै बे मोनसे माबाफोर खौ खालामनो हाया जादों। आं दाबो मिथि गौ आं मोनथिनायाव जोंनि गासिबो जायगायावनो माबा थायो नङा होमबा मा होनो। ओ मोनसे मा जायो। थायो बा बा बिनि ओ बिसोरो मा सांग्रांथि मेल गोबां लायोमोन आरो आवगायाव
ओं दा खम जालांबायानो
खम जादों दा ओ थिगानो दं बे थांबाय रांखान्थिया बिदिनो जोंनिया जोङो बयबो थ' साख'रि मोनखाया मोनाबा जोङो बेफार बानिजआवबो जों लाखानांगोन। जे जोंना लाखानांगोन बयबो साख्रि मोन सरकारा बहा बेसेबां साख्रि होनो हानो थेवबो जोङो फरायसाफोरखौ साख्रि मावनो हानाय। गुनखौ जोङो हानांगौमोन आरो जोंहा गारजेन हिसाबै बा जोङो सोलोंथाइ फसंथान हिसाबै बेबो बे गुनाबो दानि फरायसाफोरनाव गैया बोरै मोनसे थासारिखौ नुलांदो जोबोद दुखु नाङो एखनबा माने फरायलांगासिनो फरायलांगासिनो मा गैया कम्पिउटार दिप्ल'मा गैया बियो होनबा आं मा खालामगोन दायो? कम्पुतार दिप्लमा गैया फरायगासिनो बा डिग्रि पासानो जाबाय सोरबाया। बिबदि थासारि जानाङा आरो जोंनि समासाव सोब खा सोब खामानियावनो आजिखालि कमपि सोरबियो होमबा बिनि डिप्ल'मायानो गैयाबा गाबोन बेखो माबा मोनसे साख'रिया लेंहरबाय नोंनो आं साख'रि अफार होबाय नै ना दिप्ल'मा नांगो सिक्स मान्थनि गैया मा खालामगोन दा बे ओ सार्टिफिकेट बायना उनाव आरो बि दिगार जाहैगोन। बायना लांबाय दे सार्टिफिकेटखौ हम
बायनायजोंल' मा जानो जेबो आनो रोङाबा आरो।
बेबो मोनसे।
ओं गावनि गावनि रोंग'थियानो गैया बा आरो बे जेबोखोनो खालामनो हायाबा मागो जागोन सार्टिफिकेटल' देखायनायाथ' खामानि जायाना।
उम बेफोर खोथाया जोबोद साननो गोनां माने गथ'फोरा गुरुतथ' होला जालांबाय मानो जालांखो आंबो मालाबा सिन्था जायो। गुरुतथ' गैला माबा क्लासिक सेभेन निफ्रायनो बायदिसिना मा बुंलाय बेफोरखौ बुंजाला बायदि बायदि। थ' बेफोर थांबाय जोंनि समाजनि जेंना इमफ्राय आना लोगोसे जोंनि खायसे गारजेनाथ' लेखा गोरों नंखाया देलाय एसेखौ जों बुंला खिन्थु जाय एसे फरायनाय एसे लेख हाजिर बे बिसोरो मोजाङै बिबानखौ लायोबा मोजां खिन्थु इ जानाङा गथ-गथ। थ'फोर फरायनायाव मबाइल दसे नायलाय गथ' दसे फरायलाय बेफोरो मोजां नङा आरो बारा हायोबा एफोर खमायनांगौ। जा जाहाथे मोनसे गाज्रि इमफेक्ट गाज्रि इमपेक आइयानो जाना ओरि फोरोंखायो आइ आनो दसे मबाइल नायलाय दसे ओ फोरोंलायो फोरोंखायो इफोरखौ एसे हानाय मानिे एसे एसे खमायबा मोजां आरो गाबबा गथ'फोर मबाइल होनायाबो थ एसे जोंहा साननो गोनां ना।
औ नंगौदा।
अ साननो गोनां जायो मालाबा आरो ओ होआबाबो होआबाबो उफाय गैया जायो मालाबा आलासि फैदों मा खालाम दा आलासि फैदों मा खालामनो होनाबै था थाथ' नोङो थाथ' थाथ' दोननानै होनानै आलासिफोर लायरायबाय। दा इफोर फिसा फिसा नुनायाव बुहुत फिसा नुन नुनायाव फिसा खिन्थु गोदोर जाहैनो बारा गोबाव नाङा आरो इफोरो मोनसे सोल ससियेल मिडिया बुहुत डेन्जार नालाय गथफोरनि थाखाय। दा दा नोंथां उम नोंथांनि नोजोराव दङना आरो बिदि समाजनि जेंना जोंनि
दङ आंबो बेखौनो सानो आरो मानो माने जोंनि समावथ सिगांहाय जों जेसेबां समाव फरायबोदों बेसेबां समावथ' जोंनाव आखाइआव मोबाइलबो गैयामोन। माने बैफोरनि बायदिस मैया गाज्रि बारहावायाबो जोंनाव हाबो। दानि गथ'फोराथ' क्लास ओ सिक्स सेभेनबानो माने मबेल बियो मबेल बिसै आरो मबेल नङाबानो आं फरायसालियाव थांला
आ जो आदसा जोबोर मोजां नांबाय जोबोर मोजां नांबाय लाखि थ'नसै न' ए हे
ओं दे ओं।